औ
खोनाबाय औ खोनादोंना‌ औ खोनाबाय।
औ मा खालामदों नोंथाङा?
दा बिदिनो दंथ'यो र' जिरायनानै
आदसा
औ।
ओमफ्राय खबरा मोजां ना नोंथां?
औ-औ दंथयो
आदसा
नोंथानालाय मा बायदि? औ औ।
ओमफ्राय जोंनि टपिकखौ स्टार्ट खालामनोसै ना?
औ औ जागोन दे।
आदसा नोंथाङा दासान्दि मोजाङै दंथ'यो ना नोंथांनि। देहाफोरा मोजाङैनो दोंथ'योना।
ना औ औ दासान्दिथ' मोजाङैनो दंथ'यो जेबो बिदि प्रब्लेम गैथ'आ आरो। औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय। दैलि माबा रुटिन फल' खालामो नामा माने माबोरै मेइनटेन खालामो। नोंथांनि देहाखौ
रुटिनथ' बेबायदि फल' खालामनाय थाङा थेवब्लाबो जेनेबा जानाय लोंनायनि। सायाव बा बिदि खामानि मावनायनि सायाव। बा उन्दुनाय लों उन्दुनायनि टाइम बेफोरबायदिखौ एसे। मानिनाय थाङो आरो थेवब्लाबो जेनेबा उन्दुनायफोरा एसे एसेबां मानिनाय जाद्राया
आतसा
औ
औ नोंथाङा दा फरायगासिनो ना
औ-औ
अ बे फरायनायखौ लानानैथ टाइमा गोबां बेले बेजे जानो हायो अब्ला नोंथाङा बेखौ माबोरै मेनन्टेन खालामो माने उन्दुनायखौ जानायखौ फरायनायखौ
दा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंना बे कलेजाव बिदिनो क्लासान जागायनाय समाथ सानफ्रोमबो एखे जाया हाबथायाव सानफ्रामबो बेलेग बेलेग जायो थ बिदिनो फुङाव उथिनाया क्लास जागायनायनि एसे सिगाङाव उथिनाय बिदि थाङो आरोना
औ
औ माने आं हस्टेलाव थायो आरो जेनेबा बेनिफ्राय बे हस्टेला बे जोंनि जा कलेज माने बिदिनो मोनसेयावनो बिराद गेदेर जायगा आरोना थ साइकेल लानानै बिदिनो क्लास लानो थांनाय जायो थ क्लास लानो थांबा बे मोनसे एक्सरेसाइस टाइपनि जाहैबाय आरोना बे साइकेल सालायनानै क्लास लानो थांनाया बिदि जाहैयो आरो औ
अ माने अ दे बुं दे
जानाय लोंनायनि सायावबो बिदिनो ब्रेकफास्ट लान्च आरो बिदि हरनि बिदिखौबो जानाय थाङो हेलौ खोनाबाय
औ खोनादों माने आंना एसे नेटवार्क प्रब्लेम जागासिनो औ
अ
दे मा बुंदोंमोन नोंथाङा
बिदिनो मा होनो जानाय लोंनायनि सायावबो फुङाव ब्रेकफास्ट बेनिफ्राय लान्च आरो डिनार बेखिनिखौ खालामनाय थाङो आरो
उम
नाथाय उन
औ दे बुंग्रोदो नोंथाङा बुंग्रोदो
बिदिनो ओ उन्दुनायखौ जेनेबा सासे स्टुदेन्ट हिसाबै बे उन्दुनायनि टाइमखौ नाथाय मेेनटेन खालामनाय थाङा आरोना बिदिनो हरनि जेनेब्ला से नै रिंगा बिदि बिदिसोआवसो उन्दुनाय थाङो बिदि जाहैयो आरोना औ
ओरैनोथ माने आंनि मिथिनाय बादिबा जेनेबा स्टुदेन्टनो जा बा गेदेर मानसियानो जा जुदि नोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौबा नोंनो एटलिस्ट सेभेन अर ओइट आवार्सनि स्लिप नांगौ आरोना उन्दु नांगौ होमबा नोंथाङा बेखौ कमप्लिट खालामो
बिदि माने फाइभ सिक्स आवार्स बिदि जायो आरो बेसेबां मालाबा सेभेन बिदि जाहैयो थेवब्लाबो एसेबां माने ओइट आवार्स नाइन आवार्स बिदिया जाहैयो आरो हेल' औ औ
हेल'
खोनादों खोनादों
हेलौ
खोनागासिनो दं आं
आदा